खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
आंनि फन खालामनायनि जाहोना जे जों आङो जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला खोनासंलांदो जानाय लोंनायनि सायाव आरो जानाय लोंनाय होनोब्ला जेन'बा जे जों जानाय ओंखाम मेन
औ नोंथां
ओंखाम जानायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै ओंखामा माबायदियै जों बुथुमनानै मोनो आरो माबायदियै दिहुननानै जायो आरो
औ नोंथां।
खोनासंलांदो नोंथां। जेनेबा जानाय होनोब्ला आं ओंखाम ओंखामखौ जों जेनेबा फार्स्टनिफ्राय जोङो डायरेक्टथ' ओंखाम दाइरेक्ट ओंखाम जानानैथ' जों ओंखामखौ मोनजायाखै जे बिनि बियो मानि जागायनाय माबायदि दिहुननाय माबायदि खालामनांगौ माबायदि संना जानांगौ बे फारसेनिफ्राय आङो नोंथां सिगाङाव बुंलांनोसै। जेनब्ला ओंखाम होनोब्ला जोङो माइ माइनिफ्रायसो जोङो ओंखामखौ मोनो आरो। माइखौ जोङो बा गायनाय गायनानै हानानै नआव लाबोनानै नानानै जेनबा सानदुङाव लामनानै मिलाव लाङो सौना लाबोयो। बिनि उनाव जोङो बिद बिदिनो सुनानै माबानानै औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे नोंथां खोनादों।
औ जे आङो ओंखामनि सायाव सावरायदोंमोन आरो।
औ नोंथां दे हागोन खोनादों दे नोंथां। फोरमायनो हागोनदे।
उम जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव जेनेबा आं ओंखामखौ जेनबा जोंनि जि जानाय आदार बेखौ आं बुंदों जेनेबा जानाय ओंखामा मानिफ्राय सोमजिनाय माबायदि दिहुननानैजों ओंखामखौ जायो बिदिनोजों जेनबा गायनानै जेनबा माइखौ फोनानै खोथिया बिदिआरि माइ गायनानै माइ ओंखारनानै हानानै लाबोनानै नआव जोङो जेनेबा सानदुङाव लामनानै मिलाव लांना सौना लाबोनानै जोंजे स संनानै जायो आरो
औ नोंथां नोंगौ
बिदिनो जानाय लोंनायसा आरो मैगं थाइगं जेनबा जों नआवनो फोनानै जेनबा जायो दैज्लां बोथोरावजे जोंमोनो जिंखा जे आलुआजे अराय माह हा मोनो आलुखौजों अरायमाहा जायो खा आरि बिदिनो बायदिस सिना मैगंखौ जों जेनबा संनानै जायो आरो एबा जारि बिलाइ बुंनो थाङोबा आरो मेसें बोथोरावजों मुला लाय लाफा बायदिसिना मैगं मोनोआरो जेनबा बोथोर लाना बोथोर जों मैगं थाइगंखौ मोन जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोन नोंथाङा एसे फोरमायदो जानाय लोंनायनिबागै आं जिखिनि फोरमायबाय
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो बायदिसिना मोनथिना मोनो नोंथाङा बुंबाय जा ओंखाम ओंखामानो जा मैगं थाइगंआनो जायबा फिथाइ सामथायानो जा एबा बाहेरा मिथाय आखाय ओरैबादि ओ गोदै गोफा बिदि बाहेरा जानाया थेवबो जोङो जानाय होमब्ला बर'नि गुबै ओंख्रै बर'नि गुबै ओंख्रै एबा मैगं थाइगं बे जेरै दाउजों अनला सबायाइजों जों साम'। मैथाजों खांख्राइ एबा ना औ आरो ना औवा मेवाय बिदिनो बायदिसिना बर'नि ओंख्रै गिबियावनो अनला ओंख्रि। संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोङो औवानिफ्राय जा खिलिनाय खिलिना ओंखारनाय औवा गोरलै बेखौ जों बेखौ जोङो औवानिफ्राय दानना लाबो। बोनानै।
औ।
एबा गोबा गोबा हानानै बेखौ मोजाङै सुयो आरो सुनाय जोङो बेखौ साराय गंसेयाव जोङो दै दा साराय गंसे बहायनानै बेयाव। जा औवा गाजा हानाय। बेखौ जोङो मोजां। मोजाङै एवफ्रानानै लायो आरो। एवफ्रामनानै लायो। एवना लायो बिनि उनाव जोङो दैखौ होयो आरो। बेयाव जोङो अन गुन्दै मायरंखौ देननानै मामलों देनानै मोनो जा अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौबो होलाना जानो हायो आरो जोङो। बेयाव ओह दालि उनुबो होलानानै संना जानो हायो आरो। ओमफाय औ बिदिनो आरो आरो जों। याव जों बायदिसिना जोंनो बेदर उनुह होदलाना संना जानो हायो आरो। ओ आरो बेयाव ओह ओरैनो जानायल' नङा जोङो आलासि उलासि सोंनायानो जा एबा हाबा हाबाया हाबा हुखायावनो जा ओ बर'नि होनब्ला जे हाथा हाबा गोदोर बेख खौ जोङो अनला अं अनला ओंख्रि नङाबा बे जोंनि हाबाया जाफुङा मालाबाबो खौ जोंनो अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ जे बे हाथा सुनै हाथा सुनै एबा हाथा होनो। बेयाव ओह खैनाया आ ओह इसि गावनो देनानै संनानै होयो। ओह रायजोफोरनो एबा गावनि हौवानो हाबायाव हाथायाव जाहोनाय बेखौनो होनो आरो अनला। बे नङाब्ला बे जाफ ओ हाबायानो जाफुंनो हाया बिदि आरो बर' निया आरो बिदिनो बायदिसि ना जे मैथा ओह मैथा एबा खांख्राइ होनो जे खांख्राइ एबा नाफोरखौ जोङो फोथार एबा ओ फुख्रिफोरावबो मोननाय जायो आरो फोथार एबा मो दैज्लां बोथोराव जों फोथार फोरावबो मोनो आरो बेखौ।
औ औ औ मोनो नोंथां।
औ जों बेखौ गोदो जेखाइ खबाइजों जों गुरनानै लाबोना संना जायोमोन। बिदिनो आरो दानि जुगावबो बिदिनो आरो जेखाइ खबाइ जों गुरना लाबोना जायो ओमफाय इसोर खबाइखौ जोङो दा गावबा गावनि प्रायानो न'खरफोराव जेखाइ खबाइ बांसिनानो थाला आरो बेयो गोदो जे आबै आबौ आ हेबनाय खौ गोदो आबै आबौ बौआ हेबोमोन आरो बेखौ आरो दानि जुगा व हरै गैला एबा रोंबाबो मावनो थांला आरो बेफोरखौ।
मावनो थांला औ नुनो मोनला। ओम
औ जा ओ गोदोनि आबै आबौवा बोराय बुरै बिदि दं बिसोरनो हाथाइ बाजाराव दानानै एबा बानायनानै फानफायो आरो बे हाथायबा गलायाव फानो बेखौ जोङो बायना लाबोनानै बि बिदिनो जा जाय गो सो ना ओ ना गुरना सानो बिसोरो बायना लाङो आरो। आरो बांसिन मानसियानो दानिया नाखौनो गुरनो ना गिरला जे टाउन सहरावसो बांसिन थाहैनाय जाबाय नालाय मानसिफोरा
औ बायनानै जायो।
आरो साख्रिफोरखौसो होयो एबा साख्रिखौसो नेना थायो दानि मानसिफोरा। आरो बिदिनो आरो बिदिनो जे ना- नाफोरखौ हमना लानानै ना खांख्राइफोरखौ हमना लाबानै बिदिनो मैथाफोरजों संना जायो आरो। दा सबाइ ओंख्रिखौ मा बायसा सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नों
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिबा खोनासंलांदो नोंथाङा। सबायजों जेनेबा साम' बियो जाबाय बर'नि मेन सबायजों सामु जों होनोब्ला बुहुतानो मोजां मोनो जों बर' मानसिफोरा। जोंनि फेभ्राइट आरो जेरै सबाइ ओंख्रिखौ माबायदि सङो जेनेबा जोङो सबायाइखौ जोङो उनना लायो। जेनेबा आगोलनि टाइमावथ' जेनेबा बे ओ सबाय उनग्रा बि मा होनोबा
ओ जा जायखिजाया एसे गोलोद बुस्थु जों
औ उननाय अन्थाइ बायदि आरो अन्थाइ बायदि बिदो जोङो उन्नानै लायो आरो बि अन्थाया गैयाब्ला बे बथल, बथल आरो बथल गोलावजोंबो जोङो नाख्रेबनानै दालायाव नाख्रेबना लायो। लानानै जोङो बिनि गुन्दै ओंखारो बेखौ जों जावनानै स्र' खालामना लायो आरो। दालाजों बेखौ जोङो दसे जे किसुमाना सोमनानैबो दोनो किसुमाना सुबुब्रबनानैबो सङो स' सोमना दोनोब्लाबो मोजां जायो। जायो सबायखौ जों दसे सम -सम -सोमनानै दोनबाय बेनि उनाव जोङो सामुखौ साम'खौ जों माबायदि बासियो जेनेबा सायो जेनेबा साफा खालामो बेफोरखौ आं फोरमायलांनोसै साम'खौ जोङो जेन'बा बिनि दाखोन जि सामनियाव जि दाखोन थायो बे खौ जों गारना लायो
औ बेखौ जोङो पिन एबा खासिजों दिहुनो औ
औ बिनिबा खासिजों दिहुनो आरो औ बेखौ जोङो दिहुनना लाबो लानानै बिनि उनाव बिनि ज'खा जे खिथौनि जा जे जखा दोङो बे जखा ज'खायाव जोङो बेखौ दानना लायो आरो साम' खौ दानना लानानै जों बे औवानि सिरखा जे बेयाव मैला नांना थानाय जिखिनि गोसोम जेनेबा गोथां बिदिनो बदि मैला नांना थाया होमबा बिनि साम'नि माबायाव खलायाव बेखौ जोङो औवानि खिर सायाव जोङो हुनानै बा मोजां साफायै हुनानै लायो आरो हुनानै लानानै जोङो सुयो जोङो खमे जोङो जेनेबा खनब्रै बा खनथाम गाहाम हुनानै जोङो सोमो आरो जे बिनियाव जि साम'नि सिङाव फिसा आरि थानायखौ जों बह'नो आरो सोमना दोननानै बाल्थिं एबा खान्थायाव सोमना दोनो बिदिनो दोननानै साफा खालामो सुयो आरियो हुयो बिदिनो सुखांनानै जेनेबा जोङो बिखौ संनायनि सिगां खानसे सिगां माने बिदि साफा खालामनानै सोमना दोनो आरो सोमना दोननानै अखानायै जोङो आरो माबा हुनानै मोजाङै साफा सुनानै होमबासो जोङो सबायजों सामजों सङो आरो माबायदि सङो जेनेबा साराय गंसेयाव जोङो सामखौ थाव गुबै होनानै एवफ्रामना लाबाय एसे एवफ्रानना लानानै आरो सबायखौबो जोङो आलादा सारायाव रुग्रोनानै बा कुकाराव आरियाव रुग्रोना लायो साराय एबा कुकार आरियाव रुग्रुना ला नानै बेखौ खारैजों संख्रि होनानै रुना लायो आरो रुना लु रुना लानानै जोङो सामखौ जेनेबा जा एवफ्रामबाय एवफ्रामना मोजां एवफ्राननो, एवफ्राना बेयाव जोङो सामखौ सामु एवफ्रानायाव जोङो बे जे सबायखौ रुना लानाय बे जावग्रोना लानाय होनना बुङो आरो बर' रावाव, बेखौ जोङो साम एव खारनायाव लुना होनानै बिदिनो आरो बायदिसिना जेनेबा हाज हाजें बिलाइ औ नङाबा खासि थारा होननाय जायो गंगार दुन्दिया बर' होनोब्ला गंगार धुन्दिया जेनेबा खा खासि थारा होनब्लाबो जों बुजि मोनो गंगार धुन्दिया होनब्लाबो बुजि खुसि मोनो बेखौ जोङो जा मोननोसै टाइमाव जोङो हाना नै होयो आरो मोदोमनाय बे खट जाखांनाय बिदिनो, संनानै जोङो, जायो आरो बेखिनियानो,
नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नोंथां जोंनि सावरायनाय, बेखिनि आवनो दोन
औ नोंथां दे नोंजों सावरायलायनानैबो जिखिनि मिथिनो लागा खौ आङो गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों।